हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
ओ गिबि गिबियावनो ओ खुलुमनाय जासिहरबाय
अह नोंथां खुलुमबाय
ओ आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा ओ नोंथांनिसिम आङो जोंनि आयदानि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथां ओ नोंथां ओ गिबियावनो ओ गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दं
औ दङ नोंथां
औ नोंथाङा दायो सावरायनो हासिगोन टपिकखौ
औ औ जागोन नोंथां ओ बिदिब्ला आं नोंथांसिम जोंनि आयदानि बागै ओ एसे सावरायनो सानदों ओ बे आयदायानो जाहैबाय मा जोंना दा दैज्लां बोथोर नङा नङा होमबा नोंथां ओ बेनिखायनो जोंना दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो ओ जेरैहाय जोंनाथ' गोबां आबाद मावनाय जानाय नङा होनबा नोंथां ओ बिनि बागैनो एसे से नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां थारैनो फोरमायनो हागोन ओ जोङो दैज्लां बोथोराव ओ बायदि रोखोमनि खामानि आबाद मावनाय नुनो मोनो जेरै माइनि आबाद ओ खुसेर आबाद ओ गरसि ओ फान्थाव बिलाथि थास' बि बिनदि बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावो आरो जोंनि न'खराव बे बेबायदिनो आबाद मावो जे जोङो बां जोंनि न'खराव माइनि आबाद मावो माइनि आबादाव मा मा बायदि मावो नोंथांनो एसे आं फोरमायना होनि जोंनि न'राव मा बायदि दि माइनि आबाद मावनाय जायो
औ औ थारैनो
जोंनि न'खरावथ' ओरैबायदि आबाद मावो ओ जों गिबिआवनो माइनि आबाद मावनो थाखाय जोंनि न'खराव ओ माइग्लिनि गोनांथि जायो जों माइग्लिखौ ओ बोसोरसे आगोलनो दोनखानाय माइग्लिखौबो बाहायनाय जायो आरो हाथायबा फोरनिफ्रायबो लाबोनानै जों बाहायनाय जायो ओ माइखौ जोङो जोंनि न'खराव बांसिनैनो ओ आयजोम बा ओ
रन्जित
औ रनजित औ रनजित औ बेखौ गोसाव जोंनाव न'खराव रनजितखौ गायो बांसिनानो ओमफ्राय जों बेखौ न'निफ्रायनो बाहायो
औ औ
औ दायो आङो नोंथांनो माबायदि गायो बा फोयो बेखौ फोरमायनोसै ओ जोङो नांगौ बि बांनि माइग्लिखौ जोङो थयलायाव सोनानै दैयाव ओ साननै बा सानसे हरसेयाव जोङो दैयाव सोमनाय दिनो होना दोननायनि उनाव जोङो बोरियाव बोखांनानै लाबोयो आर रो दैखौ एसे सरद ग्रैहै ग्रोहोयो होनानै जों न'आव लांनानै दैमानिफ्राय नवाव लांनानै जोङो ओ उसुनदा बा जायखिजाया हा जायगायाव दोननाय जायो दोननानै जोङो ओ बेखौ लखबनायनि लखबनानै जों दै सारस्रो सारस्रो होनानै दोननाय जायो आरो थालिर बिलाइजों एब बा थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो अब्ला ग गरम जानानै गाजाया बेरनो हमो बिदिनो बेरना हम बेर खांनायनि उनाव जोङो बेखौ फोनो थाखाय जोङो दुब्लि नांगौ दुब्लिखौ जों हालेवनांगौ हालेवखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फोनांगौ गिबियावनो जोङो दुब्लिखौ खारायग्रोनानै लायो बिनि उनाव खामार होयो खामार होनायनि उनाव जोङो ओ मै होयो मै होनानै जेब्ला हाब्रुवा दोखो दो गोजायै बेखौ दसे ओ थामजिसो मिनिट दोननानै जोङो ओ माइखौ मुथासे मुथासेहाय हमनानै सारसोना होनाय जायो आरो बिनिनो ओ दानसे खावसे बा दाननैनि उनाव जोङो खोथियाखौ ओ गायनो हानाय जायो जेब्ला गायनो हानाय जायो अब्ला जोङो गायनो गोनां दुब्लिखौ जों आलेवनानै लानाय जायो आलेवनानै ओ गिबियावनो जोङो आलेवनाय समाव ट्रेक्टरजों हालेवो बा नांगोलजों हालेवो ओ दानिया बांसिन बार उम ट्रेक्टरजों हालेवो
औ औ
जोंनि न'खरावबो बिदिनो ट्रेक्टरजोंनो हालेवो आरो माइ गायग्रा आथिखालाव माइ गायग्रा मेचिनबो ओंखारबाय अब्लाबो जोङो माइखौ जों ओ बिदिनो सावदि बादालि जानाय होननानै बुङो बिदि दिनो गामिनि मानसिफोरखौ लानानै लिंनानै गायो ओ औ आरो जोङो गिबियाव माइखौ गायनो थाखाय जोङो ओ बिदिनो आगोलाव जेरैहाय सामार होदोंमोन ओ बिदिनो जोंङो दु ब्लिखौ खारायग्रोनानै सामार होग्रोनानै ला बाय आरो मै होबाय बिदिनो होनायनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुनानै मुथा मुथाहाय नै हाय खानानै जोङो ओ माइखौ गायनो थाखाय दुब्लिसिम लाङो लांनानै जोङो बिदिनो मानसिफोर ज' जालायनानै ओ माइ बिखौ गायो ओ गनायनि उनाव जोङो दानथामसो उनाव बा मास मोनथामनि उनाव जोङो ओ माइखौ मोननाय नुनो मोनो बे माइ मोननायनि आगोलावनोहाय ओ माइ बिबार बारहांबाना जोंनाव ओ खाथि खाजा फोरबो फालिनाय जायो बे काति गासा फोरबोखौ जों जोङो जोंनि माइ आबादा मोजां जाथो होननानै बा फोथायनानै जोङो आलारि बाथि लगायनाय जायो
औ औ थारैनो
बे आलारि बाथिखौ लगायनायाव लगायनायाव जोंना बायदि रोखोमनि बावथाय बावो जेरै थाइगिरनि खङाव जोङो थाव लुनानै आलारि बाथिल' होनाय जायो बे आलारि बाथिखौ जोङो मानिना लानाय जायो जे
बै थावआव बै माइनि एम्फौफोरा बारसोमनानै थैयो बिदि होननानै सावो नाथाय बिदि नङा जोङो बिदिनो जों माइ माइखौ दाव फारौ बा सखा जालाङाथों होननानै जोङो रायसननानैहाय साथिखौसो लगायनाय जायो आरो बिदिनो जोङो जेब्ला माइ मोनो अब्ला जोङो ट्रेक्टरजों ट्रेक्टरजों हाना लाबोनाय जायो आरो मिसिंजों हायो दानिया बांसिन बागैनो आखाइजोंबा ओ खासि लानानै मानसिया हानायखौ दानिया नुनो मोनो लिया जोंनाबो बिदिनो हानानै ट्रेक्टरजों ओ न'सिम लाबोनाय जायो आरो लाबोनानै जोङो बेखौ बाख्रियाव दोननाय जायो आरो दोननायनि उनाव जोङो जायफोर माइग्लि दोनगोन बा फैगोन बोसोराव गायनो थाखाय जों माइग्लि दोनगोन बे खौ जोङो आथिंजों गाग्लिनानै एबा मोसौजों नानानै जों दोननाय जायो अब्लानिया माइग्लिया ओ रज'यो होननानै जों सानो आरो मिसिंजों हायोब्ला नाथाय ओ गाजाया खम बेरो होननानै जोङो बेखौ दोननाय जाया बेनिखायनो जों मानसिफोरा गाग्लिनानै एबा मोसौजों नानानै ओ माइग्लिनि थाखाय दोन नायो बा दोनो ओ नोंथां नोंथाङा ओ दा दैज्लां बोथोरनि उम नोंथांमोननियाव माबायदि आबाद मावो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
दाथ' नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां बेनि थाखायनो जोंना गोबां न'खर फोरावनो बर' ओनसोल बर'नि माने माहारिया गोबां नखर न'खरावनो माने माइ गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिबायदिनो माइ गायो आरो बिबदिनो जोंनाहाय नोंथांमोन बुंलांनाय बायदिनो दानि जुगावहाय ट्रेक्टर बा गायग्रा मेसिन फोरजों गोबांखौनो ओ गायनाय बा ओ बिदिनो हानाय बेखौ नुनो मोनगासिनो बेनि अनगायैबो जोंनाहाय दैज्लां बोथोराव जिंखा बा फल एबा खुमब्रा बिदि गोबां ओ आबाद मावनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां बिदिनो जोंनावहाय ओ जिंखा जिंखानि बागै एसे बुंना होनोसै आं नोंथांनिसिम ओ जोंनाहाय फार्स्ट थावनो ओ जिंखा गायनो थाखाय जोंना ओ हा नांगौ नङा होमबा नों था ओ दुब्लि बा फोथार ओ बे फोथरखौ जोङो खनसे खारायनानै लानाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो खारायखांनायनि उनावहाय बेखौ आरो खोनसे ओ मोजाङै एवस्राबावनाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोङो मा बेखौ ओ बिदिनो नाला फिसा फिसा बा बेखौ ओ एसे ओ गोजौहाय खानै लानाय जा जायो आरोना जाहाथे नाला बनायनाया जाहैबाय मा ओ दंग फिसा बनायनायानो जाहैबाय मा जोनाहाय जाहाथे दै फोरा जमा जानानै थाया दैफोरा गोलैलाङो मानोना दै थाबा थ' जोंना ओ बिफांफोरा सेवगोन नङा होनबा थैलांगोन बिनि थाखायनो जोङो बे नालाखौ बानायनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ बेयाव ओ फार्स्टआवनो जोङो बैसां गायनानै लानाय जायो ओ सां माने बेखौ मैगं गायनो थाखाय जोंनो सां नांगौ नङा होमबा मानला होनो थाखाय ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो सां गायना लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो जि सां गायना नाय बेनि खुन्था बा खुन्थानि खाथि खाथियावहाय जोङो बे जिंखा बेगरखौ बा ओ जोलैनो दोननाय बेगरखौ जोङो दखान ओ बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोजायो नाथाय ओ जोंना न'आवबो दोनखानाय थायो ओ बिनिखायनो जोङो गोबाङानो दानि जुगावहाय ओ नार्सारिनिफ्राय बा दखान गलादारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो आरोना नों थां बेनि उनावहाय जोङो बे बायनानै लाबोनाय ओ बा न'आवनो थाखानाय बेखौ जोङो बे ओ औवानि औवा ओ बिदिनो खुन्था बेनि खाथि खाथियावहाय जों बेखौ थुनानै होयो जाहाथे बियो रज' थों होननानै बेनि उनावहाय जों बेखौ ओ लाइ बिलाइजों नङाब्लाथाय ओ बिदिनो थास' बिलाइजों बिदि साननै बा सानसेनि थाखाय जों बेखौ खोबनानै दोननाय जायो आरोना ओ बिदि खोबना दोन थांनो होननाहाय बेयो जिथिया बियो खिलिगोन बा गाजा ओंखारबोगोन बिनि ओ बिफाङा बा फिसा बिदिनो ओ खिलिबोनाय बे गाजा नाया ओंखारबोबाथाय जों बेखौ बोखारनानै होनाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ जोथोन लानो थाखाय जोंना ओ बेराबो नांगोन नङा होमबा नोंथां ओ मोस सौ बोरमायाथ' गोबां खस्थ' खालामो बेनि थाखायनो जोङो बेरा बा औवानि बेरा नङाबाथाय दखान गला दारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय बा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय नेटखौ जोङो बेयाव सोंथेनानै होयो जाहाथे मोसौ बोरमाया हाबनो हाया बा जानो हा हाया बेनि थाखाय औ बेनि उनावहाय ओ बेयाव जोङो जेथिया बेयो जौगोन बा एसे देरबोगोन बेयाव जोङो ओ गोबोर हासार बा बेनि फसफरास ह हासार बेफोरखौ जोङो बेयाव बाजारनि फ्राय बायनानै लाबोनाय हासारफोरखौ जोङो ओ होनाय जायो जाहाथे बियो मोजाङै मोजां जान ए फौ जाया बिदिनो थोया बिदि होननानै जोङो बेखौ हासार होनाय जायो आरोना नों थां बेनि उनावहाय बे जौबाथायमा जोंना बेखौ ओ बिदिनो दान्दा फिसा फिसा खाना होनानै बेखौ जोङो गोजौ बा मानलनो थाखाय बेखौ जोङो खानानै होनाय जायो गोजौआवहाय मोजाङै जोथोन लायो बेनिफ्राय ज जेब्ला बेयो बिबार बारगोन ओ देरनानै अब्लाहाय बेयो फिथाइनि महर लागोन नङा होमबा नोंथां बे टाइमावबो जोङो जोबोरै जोथोन लानांगौ जायो बेयाव नोगोर माने ओ एम्फौ फैयो एम्फौ जायो बेनि थाखायनो जोङो मा बेहाय ओ दै बथल बा जायखिजाया बथलाव जों बेहाय दै होनानै बा एसे ओ बेहाय ओ संख्रिफोर होनानै जों बेखौ खाबथानानै दोननाय जायो गोजौआव जाहाथे एम्फौआ बेनि फारसे फैयो माने दैयावहाय बारसोमनानै थैयो बिनि थाखाय खानानै दोननाय जायो बेनिफ्राय बियो जेथिया फिथाइ थायगोन बा देरगोन होमबानिया जों बेखौ ओ बेयावबो खनसे आरो मुलि होबावनाय जायो जाहाथे बे फिथाइया मोजां जाथों होननानै बाजारनिफ्राय लाबोनानै जोङो